हेलौ
औ खोनादों हेल' खोनादों
नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथाङा बुंनो हागोन मा आयदानि सायाव सावरायनो बुंनो हागोन नोंथां थाबैनो सावरायदो
अ दिनैनि आयदाया जाबाय माने बर'नि अनला ओंख्रिखौ मारै सङो?
औ
ओ नोंथाङा बिनि बागै गुवारै फोरमायनो हागोन नामा? बिदि बर'नि अनला ओंख्रियाव मा मा बाहायो? आ आरो मा मा मुवा होयो बेफोरखौ नोंथाङा फोरमायनानै एसे बेखेवनानै खोथाना होलाय
माने जोङो बर'नि अनला ओंख्रि होनोब्लाथाय जोङो खोब मोजां मोनो अनलाजों दाउ अनलाजों दाउ होनोब्लाथाय बर'नि मोनसे ओंख्रि बियो जों बेखौ दोरोङारि ओंख्रिबो होननाय जायो जोङो अनला ओंख्रि संनांगौ जायोब्ला अनलाखौ जों माबायदि सङो बेखौ जोङो फास्टआवनो माइरंखौ दैयाव सोमनानै दोनगोरो सोमनानै दोनग्रोनायनायनि उनाव जोङो बा जोङो मा होनो उवालाव जोङो सौनानै बा मेसिङाव गुन्दै खालामनानै जोङो बेखौ ओ ओंख्रि संनाय बा दैखौ जोङो ग्लब ग्लब गोदौहोगोरनानै जोङो बै गुन्दैखौ जोङो दैनि मा होनो फुदुंनाय बा जों ओंख्रि संनायाव जोङो होसननानै होनाय जायो बिनि उनाव जोङो माखासे मा होनो बे बेदरबा दाउफोरबा बिदिनो माखासे बे ओंख्रिफोराव होनाय जायो आरो जोङो अनला ओंख्रिखो माखासे ओरैबायदिबो संनो हायो बेहाय गोखा फिथाइबो जेरै खुन्थाइ बे खुन्थायखौबो जों होनानै बेहाय अनला ओंख्रिजों जों जानो हायो आरो बेजों लोगोसे जोङो बासिगि बिबार बासिगि बिबारखौबो जोङो अनलाजों संनानै जों जानो हायो माखासे संनो गोरोंबा माखासे बिनि गियान थानाय गोबां सुबुंफोरा मिथिगौ माबायदि अनला ओंख्रिखौ सोङो माबायदि खालामब्ला नाथाय जोङो अनलाखौबो जोङो मोजाङै संनानै हायो जानो हायो। हायो जों अनलाखौ जोङो मा होनो? खारै होनानै जों संनायबो जायो खारैजोंबो जों अनलाखौ जायो। अनलाखौ जेरै जोङो खारै बेखौबो जों माबोरै दिहुनो होनोब्लाथाय जोङो गिबियावनो मा होनो जोङो थालिर फस्ला खौ जोङो बा थालिर बिफांखौ जों दानफायनानै दानफांखांनायनि उनाव जोङो थालिर फस्लाखौ जिरखांनानै जोङो मा होनो बे सान्दुंआव फोरानना दोननो सिलायावबा मोनसे जायगा दोननानै जोङो फोरानना लानाय जायो थालिर फस्लाखौ। थालिर फस्लाखौ जोङो रान खांनायनि उनाव गोरान जाखां खांनायनि उनाव जोङो थालिर फस्लाखौ जोङो सावनानै बे बेखौ जोङो खारै बानायनाय जायो खारै बानायखांनायनि उनाव जोङो खारैनि माखासे बिदै बै बिदैखौ जोङो बा मा होनो बिदैखौ जोङो फसरनानै लायो फसरनानै लाखांनायनि उनाव जोङो ओंख्रियाव जोङो थालिर फस्लानि बा बखौ जोङो खारैखौ जोङो होनाय जायो बिनि उनाव जोङो गोदौनाय समाव जों खारैखौ बा माब मोनसे समाव जों खारैखौ होनाय जायो आरो बिदिनो जोङो अनला ओंख्रिखौ अनला ओंख्रि होनबा खोब सुबुंफोरा जानो मोजां मोनो। अनला ओंख्रिखौ जोङो बांसिनै दाउजों अनलाजों जों बांसिनै जानाय जायो गोबां समावनो जोङो हटेलावबो जोङो अनला ओंख्रि होनोब्ला जों अनला ओंख्रिखौ मोननो हायो जों न'आव संनानैबो जानाय हायो अनला ओंख्रै बिदिनो हाथासुनियाव जोङो हाबानि हाथासुनि जों अनला ओंख्रै अनला ओंख्रैखौ जोङो मेनै जोङो होनायखौ नुबोनो मोननाय जादों बा नुयो। बा जोङो अनला ओंख्रैजों दाउजोंबा अमाजोंबो होनायखौबो जों नुनो मोनो बिदिनो माखासे नेम लायै नेम हाबाफोरावबो अनला ओंख्रिखौ होनाय जायो आरो बिदिनो माखासे खामानि बा फुजाफोरावबो अनला ओंख्रिफोरखौ जों होनायखौ नुबोदों माखासे आ मा होनो माबेबा खामानिफोराव जों होनायखौ नुयो बिदिनो जोङो अनला ओंख्रि होनोबा जों आंबो खोब गोथाव मोनो जानो मोजां मोनो अनला ओंख्रिखौ जोङो। दालि दालिबो होनानै मालाबा समाव एसे सङो आलुबो होयो आलुजोंबो जोङो अनला ओंख्रिखौ जोङो संनानै जानाय जायो ‌ बिदिनो जोङो अनला ओंख्रिखौ जेरै नास्राय ना गोरै ना बारलि ना सिंगि ना बैफोरजोंबो जोङो अनला ओंख्रैखो संना जानाय जायो जों अनला ओंख्रै ओरैबायदि सुबुं फोरा जों मोजां मोन बा बर सुबुंफोरा जोङो अनला ओंख्रि जायोबाथाय अनला ओंख्रि मोनजायोब्लाथाय ओरैबायदि गोथावबा जोङो ओंखामखौ गोबां जानो हालायो आरो दै। अनला ओंख्रि सङोब्लाथाय ओ नोंथाङा आंनो इनि बागै नोंथांमोन बा आइजो माहारि फोरा बांसिनै अनला ओंख्रिनि संनायनि बागै बांसिनै मिथिसिनो अब्लाबो आं जि मिथियो बेखौ आं नोंथांनो फोरमायदों अब्लाबो आं नोंथांनिफ्राय एसे मिथिनो लागोन बा आङो बुजिनो नाजागोन अनलाखौ जोङो माबायदि आरो संबावो नोंथां
औ फार्स्टआवहायो माइरंखौ सुनानै लाग्रोयो ओमफ्राय सुनानै लाग्रोनानै मिेसिं बा उवालाव देनानै ओमफाय दैखौबा गरम खालामग्रा लानांगौ ओमफाय गरम खालामनानै बासिगिबा जायखिजाया मुवा सोरबा गोखा जानानै मोजां मोनो सोरबा माने थालिर फस्लाजों जायो सोरबा बासगिदो जायो सोरबा आरो सेवालि बिबारदो जायो बा सोरबा मुला गोरानदो जायो आरो नादों अमाजों बेदरदों जायो आरो बायदि बायदि माने मुवाजों जाजायो आरो ना अनला ओंख्रिया ओमफाय फार्स्टआव जुदि नोङो आङो दाउजों संबाय आरो ना अनलाजों दाउ अनलाजों दाउखौ माबायदि सङो होनबा फार्स्टआवहायो माइरंखौ देग्रोना लानांगौ उवाललबा मेसिनाव माइरंखौ देग्रोबाय ओमफाय जुदि बेदरखौ होयोबा बेदरखौ माने थाव होनानै हालदै संख्रि मस्ला मस्लि होनानै बेदरखौ फ्राय खालामग्रोना लानांगौ फ्राय खालामखांनायनि उनावहायो बे बेदरखौहाय दै होनानै बिखौ गोदौहांगौ गोदौहोनानै बे गोदौबा ग्लब ग्लब गोदौबाथाय अन गुन्दैखौ होनानै एरनांगौ गोबाव सम माने संनायनि उनावहायो जुदि टेस्ट पेकेटआ फैयाखै बेखौ फास्टाव माने नायग्रोनांगौ जों बुंनो थाङोबा ओ अनला ओंख्रिया बर'नि थाखाय माने मुंदांखा अनला ओंख्रिखौ माने गुबुन हारिफोराबो टेस्ट खालामनानै नायबाथाय बुङो माने बर'नि ओंख्रिखौ माबोरदि सङो माबायदि बेबायदि बिबा आरो बायदि बेबायदि रोखोमनि बर'नि ओंख्रि दङ ओ अमाजों दाउ अ अमाजों नारजि बा सबायजों दाउ माने बहुद टेस्टि जायो आरो गोथाव जायो ओ सबायजों दाउ होनोब्ला जोङो बहुदनो मानसिफोरा गोथाव मोनो बा सबायजों अमा जायो बा सबाइदो बुहुद बायदिसिना रोखोमनि जायो आरो नाथाय आं बुङो आरोना अनला ओंख्रिया आंनि थाखाय बुहुद माने गोथाव अनला ओंख्रि जायोबाथाय सिखारलायनो हायि जालायलायो। बेनोसै आरो। औ नोंथाङा एसे उम नोंथाङा मा मा ओंख्रि जानानै मोजां मोनो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन मानो हाया जानो नोंथां मानो होनोब्ला जोंनि बर'नि माखासे गोबां ओंख्रि दं। जोङो मा होनो नार जिजों अमा बेदरजोंबो जों खोब जानो मोजां मोनो आं नार जिजों अमा बेदरजों सङोब्लाबो गोबां जानो गोथाव मोनो आरो आं साहाबा थाय जाबाय थानोबो लुगैयो। ओ नारजिखो जोङो नारजिनि ओंख्रिखो जों मा बोरै सङो होनोब्ला आं मिथिनाय हिसाबै आं इखो एसे बुंगोन नोंथांनो निओ सिगाङाव जों नारजिखै गिबियावनो जों फाथोनिफाय जों नारजिखौ बनायनाय जायो जों फाथोखौ खाखांनायनि उनाव जोङो फोथ फोथ मा होनो ओ जोङो सान्दुंयाव फोरानग्रोनानै माखासे रानहोनानै जोङो न' रानखांनायनि उनाव जों नआव बा माखासे जायगायाव जोङो नार्जिखौ दोननाय जायो मालाबा समाव जों ना जि ओंख्रि जानो लुुगैयोबा जोङो नार्जिखौ जोङो संनानै जानाय जायो आरो जोङो नार्जि आरो अमा बेदर होनोब्ला खोब मुंदांखा जों नारजिजों अमा बेदरजों जायोब्ला खोब गोथाव जायो होननानै गासै सुबुंफोराबो सुबुंफोरानो मिथिगौ आरो आं नारजिजों अमा बेदरज जों मोनजायोब्लाथाय जाबाय थानो लुबैबाय थायो आरो दो दाबो आं मोनजायोब्लाथाय नारजिजों अमा बेदरखौ जागोन आरो मोनबाथाय। नोंथाङा मा बुंनो सानो नोंथाङाथ बांसिन मिथियो जानांगौ नार्जिखो माबायदि सङो नार्जिजों अमा बेदर सङोब्ला माबायदि गोथाव जायो नोंथाङाबा मिथिगौ इखौ एसे फोरमायना होदो नोंथां।
औ मिन्थियो। फासावहाय जोङो नारजिखौ फाथोनिफ्राय बा मोनो फाथोखौ जोङो ओ हमना ला फाथोआ गोथां फाथोखौ खानानै जोङो सानदुङाव बा सानदुङाव फोरानो फोराननायनि उनावहाय बिखौ उन ओ गोरान खालामो। ओम गोरोम खालामोब्ला नारजि जिथिया संनोबा नोङो खारै नांगौ आरो मेन नारजि मोननायनि थाखाय खारैया मेन आरोना आरो नारजियाव थाव होनानै संबा नारजिया मालाबाबो गोथाव जाया आरो नारजिया मोजां जाया। जोङो खारै खौ दिहुनो होनोब्ला सोरबा सदादो जायो बा सोरबा थालिर फस्लादो रोजायो जों बर'फोरा बांसिन थालिर फ्ल' फस्लादो जानो मोजां मोनो ओ थालिर फस थालिर फस्लाखौ जों माबोरै खारै दिहुनो होनोब्ला ओ थालिरखौ फास थाव दानग्रोयो दानग्रोनानै बेखौबो जिरनानै सान्दुंआव फोरानो सानदुआव फोराननायनि उनावबा सानथाम सानब्रैनि गेजेराव बेखौ रानोबा बिखौ सावनाय जायो बिनि हांगारखौ जोङो बिनि हांगारनि रसखौ जोङो ओ खारै खारै खारैयाव बाहायो नार्जिखौ सङो सङो होनोब्ला फासआवहाय नार्जिखौ मोजां सुनानै दसे गोबाव समै सोमना दोननांगौ सोमना दोननायनि उनावहायो नार्जिखौ होनानै दै होनानै खारैखौ होनानै गोबाव सवस संनांगौ जुदि नों नारजियाव अमा होयोबोब्ला अमाखौ मोजाङै थाव संख्रि हालदै बा मस्ला बायदि बायदि मस्ला होनानै नों मोजाङै एवग्रोनना लानांगौ जुदि नों मोजाङै एवना लायोबा बायदि रोखोमनि बेमार जानो हागौ। बेदरनिफ्राय बायदि बायदि बेमार सोमजियो बिनि थाखायनो माने बेदरखौ मोजाङै फ्राय खालामनांगौ ओ बिनि उनाव बुंनो थाङोबा बिनि उनावहायो ओ जुदि नारजिया मोजाङै गेब्लेबाय बा मोनबायबा बेदरखौ होनांगौ होनायनि उनावहाय नार्जि सङो होनोब्ला बुहुद गोबावै समै संनांगौ सोरबा नारजिखौ सङो अराव सङो बा सोरबा गेसाव सङो बा अराव संनाया बांसिन टेस्टि जायो बा गोथाव जायो। आ नारजि ओंख्रिखौ आंबो जानानै बहुद मोजां मोनो माने नारजि ओंख्रिया बर'नि थाखाय बुहुद मुंदांखा बायदि बायदि ओ हारिनि मानसिफोराबो नार्जि ओंख्रि जानानै बुहुद माने मोज जां बा इफोरबायदि बाख्नायो ओ बुंनो थाङोबा जों बर' हारियाव नारजि अमा बा ना ओ नाफाम नोंथाङा नाफामनि बागै बुंनो हागोन नामा?
नोंगौ नोंथां जोङो माखासे गोनां औ
नोंथां होनबा बे समावनो दोन्थनिसै दे।
औ दे। साबायखर थाबाय नोंथांजों सावरायनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनबाय गोजोन्थों।
आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंथां दे होमबा बाय।